हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां। औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनोसै नामा ओमबा नोंथां? औ जेरै ना खारै ओंख्रि जानाय बिदिनो रुलाबायायनानै जानाय गामि ओनसोलाव मारै जायो बेफोरखौनो रायज्लायसै ना नोंथां?
औ औ बेखौनो औ ओ औ औ दे जागाय। जागायदो।
औ जोङो बर'नि ओंख्रि जानाय होनबा जोङो नारजि अमा सबाय बेफोरो गोसोआव बांसिन फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ बेनो।
औ। जों जेरै नार्जिखौ जो औ नारजि खौ जानो थाखाय जोङो फाथोखौ जों माने जेब्ला फाथोखौ जों सोमनो थाखाय खाय माने दानो बै समाव जों फाथो बिलाइखौ खानानै दोनखायो। ओ बिनि उनाव बेखौ जों फोरानो फोराननाय लोगो लोगो बिनि फाथो बिलाय बेनि नामा जाहैबाय नारजि होननानै जाहयो नङा होनबा नोंथां थां
औ-औ नारजि औ।
बिनि उनावहाय जोङो नारजिखौहाय जानोसैबाथाय ओ सोमनानै लागोन सोरबा सोरबा हरसे गाहाम नार्जि बिलाइखौ मोजाङै सुनानै आरो सोरबा सोरबा सोमा लगा लग खारै होनानै थौआवहाय डाइरेक्ट रुयो एखे एक घन्टा देर घन्टा बिदि रुयो खारै होनानै। बिनि उनाव ओरैहाय नारजि खोमाजों जागोन। दर बा नाफोरखौ संनानै लाग्रोखायो अमा बेदरजों सङोबा अमा बेदरखौ संनानै सायाव लाग्रोखायो बेनि उनावहाय ओ बे अमाया जेब्ला मोन मोनसे मोनसे दै होनाय टाइम जायो बे समावहाय नारजि गौ होसननाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां बेजोंनो ओ दसे थानानै गोदौ होनानै मिक्स खालामनानै जेब्ला गावनि माबाया ओंखारो तेसा ओंखारो अब्ला संख्रि साखिनानै खांनानै खांनाय जायो आरो बेखौनो जोङो नारजि हिसाबै जानाय जासै नङा होनबा नोंथां दा नोंथांमोनथिं मा मा जायो ओरैनो बिदि बर'फोरनि ओंख्रि नोंथाङा एसे फोरमायलाय
जोंनिजिबो बेखो नारजि अनला जेरै आं अनला बुनोसै अनला जा औ खोनादोंना औ खोनादों औ जेरै अनलाखौनो बुंनोसै आं औ अनलाखौनो बुंनोसै आं अ-अ अनलाखौ सिगां माइरंखौ लाग्रोनानै जिखुनु जाया माइ दं नों मा बबे माइरंखौ मोजां मोनो जरै जोसाफोरबो लायो ख खायसे खायसे ओ खम हमना लाबाय जोसाखौनो जोसाखौ सिगां एस एसे जेनेबा फवासे आदा सेनि जख' दैयाव सोमना सोमनानै दसे आदा घन्टा एक घन्टासो खोबनानै दोननानै जेब्ला गुरदै जायो अब्ला बे खौ देग्रोबा थुफसियाव देयो थुफि अ थफसि नङा थबसियाव देबाय औवा ना उवालाव देबाय ग्रेनदार गोनांआ ग्रेनदाराव होबाय बेखौ लाग्रोबाय आरोखि सिगां ओमफ्राय बेनिफ्राय दै खारै होनानै बेनिफ्राय फुदुंनानै खायसे खायसे बेदरजों जाफा बेदरखौ एवना लाग्रो होबाय बिदि उनला उनला जेनेबा दाउखौ जानोबा दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय। दाउखो एवना लानाय दै गुदुंखौ होबाय। औ दैे गुदुं होनानै जेब्ला दाउआ दाउआ एसे रू बियो जेब्ला मोननाय दस बिस मिनिट सिगां बै जेम नों। जानो थाखाय माइरं देनानै दोननाय बेखौ। दैयावहाय बे ओंख्रि संनायाव होसनबाय आरोखि। बेबायदि औ बेबायदि खालाम आरोखि। बिदिनो उनावहाय। दस मिनिटसो संबानो बे मोनहैबाय आरोखि लोगोसे बेजों लोगोसे सोरबा सदा होयो। सदाजों लोगो सोरबा सोरबा खारै होयो।
नंगौ नोंथां।
होनना बुङोब्ला जेरैहाय बेसरनिफ्राय बानायनाय सावनानै बेबायदि जेरै सबाय। सबाय हाख सबायनि बेबायनाय सबायनि बै साबा खौ बानायनाय बेबो खारै जायो। दा बै खारे गैयैफ्रा टाउन-टाउन सहरनि मानसिफ्रा बांसिन। सदाखौ होनान लानाय जायो आरोखि।
नंगौ नोंथां नंगौ नगौ।
दा नोंथां अनलाखौ?
अनलाखौ नों बुंनाय बायदियान नोंथां। ओ जोंनियावहाय औ खोनादो नोंथां जोङो जोंनियावहाय अनलाख खौहाय बे नों दहाय जोसा बुंनाय बायदिखो जोसा खौ बारा होफानाय जाया आरोना अनलायावहाय माने बाराद्राय मोदोमनानै सोरबा सोरबा माने बिनि मिलौनाय जों जानो हाया। जोसानिजों ओंखायनो बिदि जोसाखौ होफानाय जाया आरो नों बुंनाय बायदिनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय माने बेखौ जेब्ला दसे सम बोखांनानै दोनो ओफ्राय दै स सर'ना खांनायनि उनावहाय उवालाव देयो आरो नों बुंनाय बायदिनि मदार्नाव फाय जेनेबा दानि समावहाय ओ ग्राइनदाराव होयोस सोरबा सोरबा। सोरबा सोरबा थौसियाव देब्रब नानै जायो बेबायदि आरो। बेनि उनाव बिदिनो नों बुंनाय बायदि दहाय ओ बेदर एवनानै लाग्रोयो बेदरखौ एवनानै जेब्ला मोनहां ओ दै बिनि उनाव जेब्ला दै होज जानाय जायो बेदराव दै होनोसै। बिनि उनाव दैया ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब दुंनाय समावहाय मोनसे टाइमावहाय ओ अनलाखौ होनानै खा खारै होनानै होनाय जायो आरो होनबानो जोंनि अनला खौ जों मोनजानाय जायो। बिनि उनाव जोंहा गामियाव जों औ सबायफोर खौबो जों जायो। नङा ओमबा नोंथां सबायाबो बर'निनो ओंख्रि माने बेफ फोरखौ बुङाबा माने बर'नि ओंख्रिया माने जोबनाय नङा आरो सबायफोरखौ बुं थार नांगोन ओ सबयाबो बेनो औ सबायखौ जोङो मारा होखांनाय नि उनावहाय जेब्ला सबायखौ मोनो। अब्ला जोङो जानोसैबाथाय बेवहाय ओ इसे गुदुं खालामब्रबनानै सबाइखौ बे सबाइ फिसा हानि सबाइखौ खालामब्रबनानै ओ खामफ्लायाव बा माबा मोनसेयाव होनानै नाख्रेबनाय जायो आरो नाख्रेबो माने बथलफोरजों बथलफोरजों औ औ बेखौ नाख्रेबनानै ओमफ्राय एसे जावस्रोयो सोरबा सोरबा बिनि उनावहाय बेखौहाय दैयाव थौफोरावहाय बा माबाफोराव दानि कुकाराव रुयो मानसि फोरा ओरैनो जोङो थौआव बांसिन रुनायखौ मोनजाबायो आर थौआवहाय खारै होनानै रुनोसै जेब्ला गुरै जायागौमानि बेखौ रुबाय थागोन रुबाय थागोन बिदिनो एक देर घनटासो बिनि उनावहाय बे रुइखांनायनि उनावहाय ओरै फारस फारसेथिंजा ओ जेनेबा फोरजों बांसिन जायो। सबाइखौहाय गोथावसिन जायो होननानै ओं औ अमा आइथिंफो नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ जायो जोंनिथिंबो सामुजों जायो। बेनि उनावहाय बे जेब्ला अमा आइथिंआ मोजाङै एवनानै जाजोबाय बिनि उनावहाय बेयाव दै होनाय टायेम जायोबाथाय बे सबायखौ जब' होना होसिगोन आरो ओमफ्राय माने होनबाना बिनि गोथावाबो ओंखारहैसिगोन। माने बेजोंनो टेस ओंखारजोब उनाव संख्रि साखि उनाव मोजाङै मिक्स जाजोब्बा आमफ्राय आरामनो खांसिगोन बेखौनो जों जासिगोन आरो औ सबायखौ जोङो मेरला रोखोम जों जायो जेरै नों दा नोंसोर बुंनाय बायदि सबायजों जायो औ साम'जों बिदि जायो नोंथांमोनिजों मा मा जायो ओरैनो औ औ?
सानदोंमोन नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
अनला ओंख्रियाव दस फन्द्र बोसोर सिगां जोंनि जायगाजों हाय अनला ओंख्रि नैबे गाम्बारि बिबारखौबो होनानै जाफानाय नुयोमोन आरोखि।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ बेखौ जों दाबो जायो नोंथां जों दाबो जायो। बेखौ-
जाब जायोना औ -औ जोंनिजों दा बेखौ बारा नुनो मोनला औ बिराद नु दस फन्द्र' बोसोर सिगां
औ नोंथां। जोंनियाव बे थालिर फस्ला जानाया एसे खमायलांबाय माने थालिर फस्लाजों अनला जानाया बे खमायलांनो हमबाय आरो थालिर फस्ला औ औ औ। नोंथांमोनथिं माला माला जायो से ओरैनो माबाफोरखौहाय?
औ थलेर थलेर फस्लाखौथ' जोंनि समावहाय दा जोंनि जायगाजों बांसिन बैसागु समावल' जानाय नुसै बेबो बिराद खम जाबाय थालिर फस्लाजों अमाजों जायोमोन।
नंगौ नोंथां।
अमा गोरानजों बे बेफोरखौ दा जोंनि एरियाजों बिराद खम नुनो मोनसै आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
गोदोहाय बांसिन जायोमोन मानसिफ्रा बै समावहाय नाथाय मानसिफ्रा दा जानाय लोगो लोगो बेफोरखौ बावलांनो हमबाय आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां। नंगौ। बेनो आरो साहाथ फस्लागौ जोंनियावहाय दा अमाजों औ लाफा औ।
औ लाफा औ ना औ औ लाफाखौ- नोंथांमोननिथिं जायोना?
जायो नोंथां जायो -जायो- जायो।
औ लाफाखौ जोंनिजोंबो- बांसिन जायो बोथोर समावहाय- जेरैहाय- लाफायाबो सबसे इजिसिन बुंजायो संनायनि मादाव- ओंख्रिफोरनि मादाव आरोखि- जास- दैखौ फुदुंदो- खौ फुदुंनानै लाफाया होदो लाफाखौ होनानै- खारै एसे होदो ओमफाय नों माजों जानो गोसो जेरै नाथुरजों जायो। खायसे -खायसे नावाआंफोर ना फिथिख्रिफोर होनानै जाब थाफायो खायसे - खायसे। बिदिनो जायो आरोखि औ माने एसे गोरलैसिन जायो आरोखि लाब फा लाफा ओंख्रि जेरै लाफा दोलो होनो आरोखि बर'आवहाय औ - औ।
खारै होयो नङा होमबा नोंथां?
औ खारै होयो।
औ लाफाखौ जौ जा लाफाखौ ओरैबायदिजों जायो ओ लाफाखौ लाफा दोलोबो जायो जेरैहाय नों बुंनाय बायदि नाथुर दुनाय बेफोरखौ होनानै जायो। खारै होनानै जेनेबा बे माने लिमोन मोननायनि आरो फिसर जानायनि थाखाय बेखौ होयो। ओमफाय औ - औ। ओमफाय ना फोरजों सङोबा नाफोरजों सङोबा खारै बेखौ होनायखौ बारा नुनो मोना नोंथां जोंनि जायगायाव। लाफाखौ आरो औ - औ - औ ओमफाय अमाफोरजोंस संबाबो माने बेखौहाय बारा खारै होनाय जाया। लाफा दोलो होनबाथाय खेबसेनो बेयाव खारै हाबखायो आरो। लाफायाबो मेलला रोखोमनि जायो औ सोरबा एवनानै जायो सोरबा रुनानै जायो औ ओमफाय लाफा दोलोननाय लोगो लोगो खारै होफायो आरो नोंथां औ औ ना बेदरजों जायोबा खारैखो बारा बाहाया आरो लाफाजोंहाय।
औ औ औ औ खायसे खायसे माने जोंनि जायगाजोंहाय बांसिन सोरबा सोर सोरखौबा बांसिन मानसिखौनो माने ना फिसा फिसाजों जाबाबो अनेक खारै होफानाय नुयो आरो। जाहाथे एसे ओरै एसे रिमोननाय।
औ औ औ अ फुननायनि नङा होमबा नोंथां औ दे दे।
औ औ दे ओं